हेलौ नोंथां औ नोंथां खोनादों औ नोंथां औ नोंथाङाव गोजों फुंबिलि
हम
औ नोंथां
आं नोंनाव फन खालामनायनि जाहोना जादों नोंथां मोनसे जे ओ मोजां टपिक लानानै बिनि सायावहाय सावरायनोसै ना मा होनो नोंथां जायखौ होनो जोङो दा बिदुं बांनाय
औ नोंथां
पलुसन बारा जानाय बेफोरनि सायावहाय एसे सावरायनोसै ना मा होनो नोंथां?
जागोन दे नोंथां जागोन।
थाङोब्लाथ' जोंनि ओरै बुहुमनि
औ नोंथां।
गोदोनिफ्राय दासिमावहाय अनेक फाराग जाबोबाय। आरो दा बिफां-लाइफां बिफां खम जाबाय, गारि मथर बारा जाबाय, उखुन्दै सुबुं अनजिमा बांबाय, दैयाबो फलुस सन जाबाय गासिब जोंबो बिथिं लानानै जोंनि दा बुहुमनि आबहावाया ओ बि गुदुं एबा बिदुं बांनाय गरम बारा जानानै फैबाय।
नोंगौ नोंथां।
जाहोनानो जादों आंनि मिथिनायावहाय
औ नोंथां।
मानसिफ्राबो बांबाय गोबां जाबाय सुबुं अनजिमायाबो सासेनिफ्राय सानै साथाम उजिबाय आरो बेजों लोगोसे ओरै जानाय आदारनिबो आंखाल फारसेथिं हा- हु बो आबाद मावनो जायगाया खम जाबाय आरो गारि मथरफोरा बारा जाबाय।
औ नोंथां।
पेट्रल, डिजेल बाहायनाया बारा जाबाय। गेस बाहायनाय आरो फारसेथिं बिफां-लाइफां जामलांनाय बेफोरनिफ्राय लानानै ओरै ओ बिदुङा बारा जाबाय। दा नोंथाङा मा होनो बेनिस सायाव नोंथां? नोंथाङा फंनैसो फोरमायदो दे नोंथां।
जागोन दे नोंथां। दा जों नुनो मोनदोंसै नोंथां जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि गोदो गोदाय निफ्राय लानानै दिनैसिमनि जेनाखि फारागथि बे माने गोबां माने फारागखौ नुनो मोनदों जोंङो।
औ नोंगौ नंगौ।
जेरै- जोंङो गोदो-गोदायनि समाव जोंङो मोजां माने हांबो लानो हायोमोन। नङा होमबा नोंथां लोगोसेनो जोंहा जेना गोजोननायबो मोनोमोन जे बेफोरबायदि गरम बेफोरबायदि जायामोन। दा नाथाय आथिखालनि सोलिफु मुगायाव जों नुनो मोनदों।
उम
जोंनि जेनाखि आबहावा बेफोरो माने गोबां माने माबायाव दावखोबाय गोजौआव ओ गर'मा
जेरै- बेफोरनि माबायानो जादों जाहोनानो ओरैबायदियाव जेरै- जों बयबो मोन्थियो जाय जायखौ नों मावा नङा होनोबा नोंथां। जेरै जोंङो दा माबाफोराव ओ गारि मथर जेनाखि बेफोरनि बांनाय बेफोर गारि मथर बांनायनि जाहोनानो जादों सुबुं ओ अनजिमा बांनाय नङा होनबा नोंथां।
नगौ नोथां नंगौ।
दा जोंनाव सानथ्र'हायै सुबुं लाख दं खौथि-खौथि सुबुंफोर दङ। जोंनि बुहुमाव दा। बैफोरबायदि सुबुंफोरनि जायनाखि गारि सालायनाय बैसिनि जेनाखि माबा मोनसे नांगौ जानाय बेफोरबायदि गासैफोरखौ लानानै माने बेयाव मखजोबजायो मानो होनो होमबा जोंहा दिनै रां रुफानि थाखायनो जों गोबां गिदिर गिदिर बिफां लाइफां सान्थियावनो खौथि खौथि जोङो ओ बिफां दानफायनायखौ नुनो मोनो जोंनि बुहुमनिफ्राय नङाओबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
दा जोङो बेफोरबायदि ओ गाव गावनि रां रु फोरनि थाखायनो जुदि ओ बेफोरबायदि मिथिंगानि जेनाखि सम्पद बेफोरखौ जोङो ओ मा खहा खालामोबा निस्सय जोङो बे मोनसे बेफोरबायदि समाव जों माने भुगिनो हागोन। बेथ' जेबो नङा आरो बिनिफ्राय गोबांसिन जोङो गरमजों बा बिनि बेफोरबायदि माबाजों गोबां बिबांनि बिदुंजों दुंहाव थासारिया माने सोमजिगोन दासिमाव जों जेरैबायदि सहायनांदों बिनि जोङो बांसिनखौनो ओ भुगिनांगोन बा सहायनांगोन सानसे समाव। जेरै नैजि बा नैजिबा थामजि बोसोरनि उनावनहा नङा ओमबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
गोबां गोजोननाय लागासिनो मायाव एसि बा कुलार सिंफ्राव थानानै नङाहोमबा नोंथां? जों मिथियो एसिया जोंनो जेनाखि सिंजों जोंखौ गुसु खालामो नङाहोमबा नोंथां? नाथाय बियो उनजोंहाय ओ बियो वार्मसो खालामो नङा होमबा नोंथां? बे जोंखौहाय माने ओ गरमसो बांसिन हगारना होयो। बाहेराजों नोङो नोंथाङा गोजोननाय लादों सिंजों नाथाय बियो जोंनि आ-आर्टखौ बा जोंनि बुहुमखौ मिथिंगाखौ माने गरम खालाम गासिनो दङ नङा होम
औ नंगौ।
नायनि नागिरनायनि थाखायनो जों दिनै मानि गोजोननाय लादों दसेनि थाखाय। नाथाय ओरै जोङो इयुनाव जोङो बेफोरबायदि जेनाखि बेफोरखौ लाफाजोबनानै जों गोबां खस्थ' सहायना हैगोन आरो नोंथां नङा होमबा नोंथां बेखायनो जोङो दा गोबां सुबुंफोरा सांग्रां थानांगोन। मानो होनब्ला जोंहा संसारा बेल' नङा माने गोबां बोसोर बोसोर खौथि खौथि बोसोर दोंबावो जोंहा बे बुहुमा नङाहोमबा नोंथां? दा जोङो दानो जुदि बे समावनो जुदि जोङो ओ बेफोरबायदि ओ गाव गावनि गोजोननायनि थाखायनो दसे नि गोजोननायनि थाखाय जों बिफां-लाइफां दाननाय बा ओ बेफोरबायदि एसि सिङाव थानाय आरो गारि-मथर बाहायनाय लोगोसेनो गोबां जेनाखि गिदिर गिदिर हाजोफोरखौनो जोङो जावखानानै बेयाव गिदिर गिदिर माने माबाफोर ओ दै होनायफोरनायखौ जों नुनो मोनदों जेराव सानसेयावनो गोबां मानि बिफां-लाइफांखौ दाननाय जायो। जुदि बेफोर खौ जोङो बेफोर समफ्रावनो जुदि ओ खम खालामलाङाबा ओ जोङो सानसे समाव मानि ओरैबायदि जाहैगोन माने जोङो जे ऐसि सिङाव थानानैबो जोङो गोजोननाय नङा बिदि जाहैगोन नोंथां।
नंगौ नंगौ।
जेरै जोङो गिदिर गिदिरनो नोगोरमाफोर सोहोरफोराव जों नुयो। माने बेफोरनि जेनाखि माबाफोर ओ गरमनि जौखोन्दोफोर बेफोरो माने गोबां माने दावखौबाय आरो नोंथां। नङाहोमबा? जेरै जोङो हाजो ओनसोलफोरावबा बिफां-लाइफां गोनांफोराव जोङो थाङोबा जों बेखौहाय गोबां फाराग जोंनि ओनसोलजों नङा होनबा नोंथां? जेरै बेफोराव एसेब्लाबो जों थांनानै गोजोननाय मोनहैयो जेराव बेवहाय नैजिबा नैजिद' टेमपारेचारा बिदिल' थाङो नङाहोमबा नोंथां? नाथाय जोंनि एनाखि जे जों थानाय सोहोर बा नोगोर बेफोराव गोबां माने गोजौ गोजौ दावखैयो आरो जौखोन्दोआ। जेरै थामजिबा एखमबा समाव नोंङो थामजिदाइन थामजिगु बेफोरबायदिसिम थांङो नंङा होमबा नोंथां?
नंगौ।
दा बेफोरखौ जोंङो दानो थिग खालामाबा उनाव आरो गोबां जों खस्थ' मावनांगोन जेरै जों साननाय बायदिनो जों बोरै गरम जाया जागोन नोंथां? जेनाखि जोंनि जेनाखि माबाफोरनिफ्राय हगारनाय ओ कलकारखानानि फोरनिफ्राय हगारनाय गेसफोर कारन कार्बन दाइअक्साइड गेस आरो जों सुबुंफोरा हगारनाय कार्बनदाइ अक्साइड गेस बेफोरखौ बिफां लाइफांआसो बोना लायो नंङा होमबा नोंथां? दा बिफां लाइफांआनो बेफोरखौ बोना लानो थाखाय बिफां लाइफांआनो बासाइयाबा गैलाबा। जोंङो माब्रै जों सहायनो हागोन नंङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
दा नोंथांङाबो एसे ओ बिनि ग्लबेल वारमिं जानायनि बा जोंनि माबा आ बुहुमा दुंहाव जानायनि सायाव फंनैसो बुंबावदो नोंथां। औ नोंथां।
दा नोंथांनि बिदि फोरमायनायखौ आं खो खोनानानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथां। आरो बुजिना मोनदों माखासे बुजियैखौ। आरो जोंङो नंगौ नोंथांनि बुंनाया गासैबो थिगानो दा जोंङो माख
औ नोंथां।
बेबायदिनो जोंनि बुहुमाव थानाय सुबुंफोरनो जोंङो फोरमायनांगोन दि जोंनि आबहावानि आ बिदुं आ माब्रैहाय मोजां गोग्गो थायो मिथिंगाया बेफोरनि सोमोन्दै जों जाय सुबुंफ्रा मिथिया बेफोरनोसो बेफोरनो जोंङो फोरमायना होनांगोन बा मिथिहोनांगोन बिसोरखौ मिथिहोनाया जोंनि बिबान। बिसोरखौ मिथिहोयोब्ला जोंङो गोजोन थानो हागोन नामा बा जोंङो इयुनावहाय जोंङो जोंनि आबहावाखौ मोजांङै नरमेल बा नोंङो जों समानाव लाबोफिननो हागोन नामा? बेखौ साननांगौ दा बेफोरो जोंनि गासिबो बिबान दा नों बिथांङानो सिगांङाव बुंलांखाबाय जे ओ जोंनियावहाय कारखानाया बांबोनाय ओमफ्राय बांबोदों गोदोनि समावहाय कारखानाया खममोन दा बांसिन कारखानानिफ्राइ हाइ उखुन्दै गयो गेस गयो बायदि रोखोमनि गाज्रि गाज्रि गेस गयो ओ अक्सिजेननि बद'लै कार्बनडाइ अक्साइड गेस दा बिसोरो जोंनि देहाखौ मा खहा खालामो जोंङो नांगौ समावहाय ओ अक्सिजेन गेस मोनाब्ला कार्बनडाइ अक्साइडनि बिबां आ बांङोब्ला जोंनि देहाया गाज्रि जायो आरो जोंनि जिउआ गुसुं जायो दा बे बेफोरखौ जों साननानै जों जोंनि आबहावाखौ ओ मोजां बा गोग्गो लाखिनो थाखाय जोंङो जेरावबो बिफां-लाइफां दानफायनायखौ खम खालामनांगोन ओ बिदिनो जिब जुनारफोर खौ जोंङो मोजां जोथोन लानो रोंनांगोन बिफां-लाइफां गैयाबा जों अक्सिजेनानो गैया जों बेखौहाय जों बयबो सुबुं माहारियानो मिथिखायो थेवब्लो मिथिसेयावहाय ओ खायसे मानसिफ्रानो दानफायो दा बेफोरखौ जोंङो बादा होनांगोन दा बेखायनो जों बिफां-लाइफांखौ जोंङो दानफायनो मोननाय नंला हागौमानि गायनांगौ हागौमानि जोंङो जोथोनै लानांगौ जोंनि बिबान नोंथां दा बुंनो थांङोब्ला ओ फावा होनो जायखौ जों मिथिंगायारि सम्पद बेफोरनि जोंनो जिउनि थांना थानायनि गोनांथार सम्पद दा बे फोर गैयाब्ला जोंनि जिउआबो गैया दा बेखौनो जोंङो मा दानि मानसिफोरा बुजियालासे सोरबा सोरबा दानफायदों सोरबा सोरबा फोजोबस्रांदों गाव गाव नोंथाङा सिगाङाव होनलांखाबाय गाव- गावनि गोजोननायखौ लादों। दा बेफोरो मा गावबा-गाव गोजोननाय मोनदों दसे समनि थाखाय ओ खिन्थु मा बियो। फारसेथिं ओरैहाय सिङावहाय खहा जागासिनो बेखौदि जों सुबुं मानसिफोरा
नोंगौ।
बेखौहाय जोङो मिथिनो रोंनांगोन, बुजिनो रोंनांगोन नोंथाङा थारैनो बुंदों दा आंनिफ्रायबो बेनो नोंथांनिसिम। नोंथांखौ लोगो मोननानै आङो जोबोद साबायखर बावबाय। दा जोंना समनिबो आंखाल रायलायनानै फोजोबनो हाया आरो गोबां रायलायनोबा गोबां टाइमनि नांगौ जायो। दा बेखायनो जोंना समाबो जोब्बाय नोंथांखौ लोगो मोननानै जोबोद- जोबोद गोजोनबाय जों उननि आयदायावहाय लोगो मोनफिनगोन, मोजां आयदानि सायाव सावरायगोन होननानै आं नोंथांनिसिम आसा थाबाय।
आंबो नोंथांजों, औ सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। नोंथाङाव माखासे जेनाखि जोंनि ओ आबहावा जेनाखि बा माबानि सोमोन्दै सावरायदोंमोन। बेनि सोमोनदै जोबोद मोजां जादों। नोंथां आंबो गोजोन्नाय मोनदों। नोंथांनि जेनाखि माखासे लाखि बिबुंथि बेखौ आं जोबोद मोजां मोनदों। दा बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायबा दोनथ'लायसै नोंथां।
अके दे नोंथां जाबाय दे। दे दे गोजोन्थों।